औ खुलुमबाय औ औ एबारो बा आबाद मावनायनि सायावला सावरायनोसै नामा नोंथां
आबादनि सायाव ना
औ औ दा दासान्दि नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा माने आबाद मावगासिनो खोन्थानो हागोन नामा
दासान्दि जोंनि ओ ओनसोलाव
माइ आबादखौथ' मावगासिनो जानांगो
आबादनि थाखाय दा माइ गायनाय जाथ'वाखै दा खोथिया फोनाय जादों आरो दा
उम उम
बेनिफ्राय साननैसो औ साननैसो सिगाङाव बे बुराव माइ बुङ ना ज' जाय ओम सिजोननि माइ नङा माने माने दैज्लांनि माइ नङा बेखौ ओ दैज्लांनि माइ हा हानायनि उनाव ओ आबादारिफोरा गावनि एसे रां खामायनो थाखाय फालांगिनि थाखाय बेखौ मावनाय जायो आरो बेखौ साननैसो सिगाङावसो हाखांदों
बुराव
अ बे माइखौ माने डाइरेक्ट सारनायसो जाखायो नालाय ना
सारनाय जाया बेखौबो गायनायानो जायो
गायनायानो जायोना
औ गायनाय जायो बेयो मोननै रोखोमनि माइ गायो जोंनिथिंजाय औ ए एन के आरो लाल बादसा बुङो आरो बे मोननै माइखौ गायनाय जायो
आतसा आरो बाहादुरफोरखौ गायनाय जाया नामा नोंथां
हा
बााहादुर माइफोरखौ गायनाय जायोना जाया
बाहादुर माइ बाहादुर माइ अ बेफोर माइफोर बेफोर माइ बेखौ गायनाय जायो बे दैज्लांनिसो माइ नालाय दैज्लाङाव गायो बेफोरखौ बाहादुर माइखौथ' औ बाहादुर माइखौथ' बेबायदिहाय आं इसेबां गायनाय खोनायाखै नाथाय बे रन्जित बायसमुथिफोरखौ गायनाय खोनायो आरो बांसिन
हम आसा दा न'खराव मा माइखौ गायनो नागिरदों
जोंहाथ' रन्जित गायो बायसमुथिबो गायो आरोबाव जोसा माइ गायो
जोसा माइ
औ जोसा आरो माइब्राबो एसे गायो
ओरैनो न'आव खैबिगासो गायो माने माइखौ
जोंहा टुइन्टि नाइन टुइन्टि नाइन बिगा गायो आरो
आ नैजिगु बिगा आरो?
गु बिगा
उम ओ जोंनाबो बिदिनो आरो जों माने न' जानो आन्थाल' गायो माने सात बिगा गायनाय जायो।
औ औ दाना माइ गायनानै बो बारा ओ बां बांसिन मुलाम्फा खालामनो हाया आरो बेनो बाथ्राया जों देग्लाय माबाबो गायनायमोन बुरावबो गायनायमोन
ओमफ्राय मैदेरफोर फैयो ना फैया नों थिंजाय
हा माया
मैदेर मैदेर फैगोना फैया
मैदेर उम दैज्लां ओ
दा अक्ट'बर अक्ट'बराव अक्ट'बर माने जों जा मैदेर फैयो आरोना ओंखायनो जास्ट जेसे हायो एसेनो थाब जानाय माइखौ गायनांगौ माने थाब हानो हानाय थाब हानानै न'आव लांनो हानाय माने मैदेरा फैनानै एसे डिस्टार्ब खालाम फैयो नालाय मैदेर माने बोसोराव खसेल' फैयो आरोना बोसोराव खनसेल' फैयो माने माइआ जाय समाव मोननिसै माने मोनबाय हानो जासिगोन इदि समाव फैयो आरो
जोंनिथिंजाय ओ नभेम्बर डिसेम्बराव फैयो मैदेरा
नभेम्बर डिसेम्बरावसो अब्लाथ' माने माइफोरखौ हाखांखायोदां
जों जोंना माइ हानाया मालासिम जोबहैयो होमबानो जानुवारिसिम जोबहैयो
ओ ओ
ओ अब्लासिम फोथाराव माइ थायो आरो बेबायदि माइ जानो फैनाय बा बेफोरबायदि मैदेर फैनानै बिदि क एसेबां मातलब ओ खस्थ' थ' होनाय जाया आरो जानायालाय
ओमफ्राय माइनि अनगायै माबाफोर आबाद मावो नामा आ बाद होनना बुङोब्लाथ' दा मानगोन इखौ
गोरान आबाद मावो
उम
जेरै ओ सबाइ
उम सबाइ पटल बिदि आरो
अ सबाइ पटल बा आ दालि नै बेफोरबायदि दै आबादफोरखौ मा फाथो फाथो मावो
ओ
दायो ओ थरबुस गायग्राफ्रा थरमुस गायदो दायो
ओ दा गायगासिनो आरो न'
औ गा दा लाव गायनायफ्रा गायबाय थादों बेफोरबायदि आरो
ओमफ्राय जुखामनि आबाद मावगोन मावा नोंसोरनि जा
जुखामबो गायो
औ जुखामनि आबादखौ ना जोंनि जा माने बांद्राय मावनाय जाया आरोना मादि मावो इखो आं बांद्राय मिथिया आरोना नोंथाङा बुंना होनो हागोन नामा मादि मावो
जुखामनि आबाद आंबो एस इसेबां मोनथिया नाथाय जुखामनि आबाद नि थाखाय ओ बे सां बानायनांगौ जायो जानांगौ बा बेनि थाखाय मानबायनो थाखाय बे जुखामाथो मानबायो नालाय
ओम
ओ बेनि थाखाय एसे सां बायदि बा एसे मानबायनो हाथाव माबाफोर बानायना होनांगौ बेबायदिनो जों बेगर ओ बायनानै लांनांगौ
ओमफ्राय दा न'हा न'आव ओ खुम्रा बे मा मा माबा मैगंफोर दं नोंथांना मा मा गायना दोननाय दङ माने
मैथा दं भेन्दि दं आरो मा होनो खौ फान्थाव दं
ओम खुमब्रा गैया नामा
खुमब्रा दा खु ब्रा बिथाइ थायाखै जेनेबा ओ दं दंफां
उम उम
निफाय लाव गायदों दायो ओ बेबो औथि देरबाय थादों आरो उम बिथाय थायथ'वाखै
अ ओमफ्राय आरो बुंबावदो माबाफोर
औ नोंथांमोननिथिं मा मा माइनि अनगायै मा मा आरोबाव बेफोरबायदि आबाद मावनाय जायो एबा गोरान आबादफोर मावनाय जायो एसे बुंफोरना होगोन नामा नोंथां
ओ दा नों जाबादि बुंदों आरो ना आ खुमब्रा आं ओमफ्राय भिन्दि ओमफ्राय जिंखा जिंखा मिथिगोना जिंख
औ औ जिं खाबो गायो उम
भहल ओमफ्राय पटल बिदिनो आरो जा जा माबा मेगंफोर दङ बेफोरखौ गासैखौबो माने आबाद मावजोबनाय जायो आरो उम माने जोंहा जोंहा आरो ना बानलुबो गायदोंमोन
औ
ओमफ्राय दा गैला आरोना थैजोबदो आरो ना
मानि थाखाय थैदों नों नोंथाङा एसे बुंना होनो हागोन नामा औ
अखा मानि बेमार नांदोंमोन आरोना ओमफ्राय थैजोबदों आरोना जोंहाना ओ न'आव आं दा न'आव गैया नालाय माने खोनादों आरो ना न'निफ्राय खोनथा हरदों आंनो
अ बे थ' जोबोर गाज्रि खौरां बिदिब्ला
उम
नोंथाङा बे मख'नाय मैगं थाइगंनि गेजे जेराव मा मैगं खौ जानो मोजांसिन मोनो
आंथ' अ-आ पटल प पटलखौ आं माने दा दै होनानै इदि जल जानोबो मोजां नाङा आरो ना फ्राय एवबा मोजां नाङो बेनिफ्राय ए जोगोनाथ जोगोनाथखौथ' दा नै जागासिनो मानसिफोरा नङा होमबा
नंगौ नंगौ।
जोगोनारखौबो मोजां नाङो बेदरजोंबो मोजां नाङो सवाबिन गोदो गोदायथ' माने माइ गायनायाव सवाबिनजोंसो जायोमोन आरोना बांसिनानो सवाबिनजों उम। ओमफ्राय दा बांद्राय माने बेदरजोंसो बेदरबो होयो सवाबिनबो माने सवाबिनखौ बांसिन जायोमोन आरो सयाबिनजों माबादो जोगोनारजों माइ गायनायाव लाङोमोन ओमफ्राय फिथाइ सामथाय नोंथां। ओ फिथाइ सामथायाइनि आबाद मावो ना मावा?
फिथाइ सामथाइनि आबादथ' बे बैग्रिनि ओ बैग्रिनि आबाद मावो बेबायदि आरो ब ग गुबुन आबादथ' मावनाय नुवाखै आं।
उ बोग्रि बग्रिया माने हाइब्रिद ना ना लकेल माने
बे हाइब्रिदआ जा जों बायनानै जा जायो औ। गिदिर गिदिरा आरो। बेफोरबायदिनिखौ मावो आरो गय। गायो बांसिनानो मानसिफोरा बारि
औ गयनि गयखौ ना माने माने ओ जोंनि आसामाव आरोना। बांसिनानो आसाम माने जोंनि गामियारि ओनसोलाव माने न'खर न'खर नुनो मोनो आरो ना बांसिनानो
नंगौ नंगौ।
उम दा ओ खै बिगासो दोङो नोंथांनियाव माने नोंथांनि न'खराव माने गय गय बागाना माने
गय गायनायाथ' जों गय गायनायमोन नाथाय मा जाबाय होमबानो गया थैजोब्बाय आरोना। सा आ। सात बिगा हायाव गायनायमोन। स्नि बिघा नाथाय बेवहा
गायनानै नोंथांमोनथिं माने ओ बेसेबांसो सम लायो माने फिथाइ फल माबा होनो फसल होनो।
बा बोसोरसो लायो आरो।
उम ओमबा एसे थाबानो जायो आरोना जों जोंहाना माने बागान बानायना दोनदों आरोना गयनि ओमफ्राय ओ फिथाइ दासिमबो मोजां थायाखै आरो ना माने थायाखै माने मोजां साफा खालामना होनाय जायाखै आरोना थालिरबो गायना नांगौ जायोना थालिर माबा माबि गयखौ साफा खालामना होनाय जायाखै साफा खालामना होबाथाय मोजां जाफिनगोन माने उम ओमफ्राय मैदेर फैबा मैदेराबो सेफायलाङो फांसे फांनै
मा बेयो ओ जोंनिथिंजाय बे जे माइ गायनाय हाफोरावनो दाना उम सा आरिसो गायग्रा जालांबाय आरोना माइफोरा बारा दाना माइ गायनो
सा माने आतसा ओ ओ नोंथां समाबो जाबायमोन नालाय
औ समाबो जाबाय नों थां बिदिब्ला जों जोंनि रायज्लायनायखौ एसेयावनो दोन्थ'नोसै गोजोनथों